हेल' नोंथां।
अ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों दे।
नोंथांङा मा खामगासिनो दं?
आंङो दं र' ओरैनो दा नोंथां नोलाय मा खालामदों?
अ आंबो दं ओरैनो
अ
नोंथांनि खबरा माबोरै दासानदि
आंनि खबरा मोजांथ' दे नोंथां दासान्दि।
नोंथांजों आंङो मोनसे जेनबा ओरैनो सरासनस्रा जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
अब्ला नोंथांङा जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ दे।
नोंथांङा मा मा जानानै मोजां मोनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
अ आंङो ना। आंथ' बिदिनो बर'नि ओंख्रिखौनो गासिखौबो मोजां मोनजोबो बिदिनो सबाइजों दाउ मोजां मोनो। अनलाजों दाउ मोजां मोनो बेनिफ्राय- नाफाम जानो मोजां मोनो। बेनिफ्राय आरो बिदिनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ आं मोजां मोनजोबो गासिखौबो। नारजि अमा मोजां मोनो बेफोरखो खोनादों ना नोंथां? हेल'? हेल'?
मा खालामदों दा नोंथां?
अ खोनाबाय दासो।
आं ज नारजि अमाखौ बोरै संङो बेफोरनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
अ नारजिखौथ' जोंङो बिदिनो नारजिखौ न'आव गावबागाव दानिया से एसेबाबो न'आव गायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो न'आव गायनायखौ एसे देरबाथाय गोजौ गोजौ जाबाथाय ओमफाय आरो खानानै बिदिनो बिलाइखौ खानानै फोरानबाय फोराननानै बिखौ बिदिनो से माबा गेस्रेम फोराननानै बिदिनो दोनबाय सोनानै जिफोराव बबावबा मनाफोराव बिदिनो खानानै दोनबाय दोननानै ओमफ्राय बेखौनो मोजां बेखौ जालांबाय था थायो जेनेबा एसे एसेनो गोबाव जायो एसेनो बोसोरसे बुरजाबा बांसिन मोजां जायो आरो नारजि गोराना ओमफ्राय बिदिनो बेखौ नारजिखौ माबाबाय सोमनानै हराव हरसे सोमना दोनो खायसे आरो फुंङाव मङा जानो गोनांबा सोमो जों आरो बिदिनो हरसे सोमना दोनो हरसे सोमना दोननायनि उनाव
बिदिनो माबायो मोजां सु सेखन' सेखन' सुनानै माबाबाय सख्ल' सिख्ल' सुनानै बिदिनो गोदौ होबाय थायो। माबा खारै होनानै बिदिनो गोदौ होबाय थायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो मालाबा नाफोर थाबा नाफोरजोंबो जाजायो अमा बेदरफोरजों थाबा अमा। गोदोथ' गोथावसिनसो जायो बिदिनो ओमफाय अमा नारजिखौ गोदौ होबाय थाबाय नारजि गोदौबाय थानायावनो बिदिनो अमाखौ एवफ्रामना लाबाय। एवफ्रामनानै आरो बेजोंनो पियास एवफाबाय अमाजों एवनानै आरो सामब्राम गुफु फुर हाइजें बिदिनो मस्ला बिदिनो जिराफोर होनानै अमाख खौ मोजां एवफ्रामना लाबाय एवफ्रामना लानानै नारजिखौ गोदौबाय थादों नालाय नारजिखौ ओम दा बोखांनानै दांनानै बा एसे रुइबाथाय एनारजिया गुरै मोनबाथाय बेखौ ओ माबा सागं सागंजों बिदि जोंनि सानानै गेब्लेहजोबो आरो गेब्लेहोजोब जोबनानै लाथा लाथा बिदि गेब्लेबाथाय अमाखौ होनो होबाय नारजि बेयाव होनानै बिदिनो दसे मोजां गोदौ होनानै बिदिनो ओमफ्राय संख्रि नांजासिम गोदौ होबाय संख्रि नांबाथाय ओमफ्राय आरो साखिनानै बिदिनो खांनानै जाबाय आरो बिदिनो जायो आरो जोंनिया बर'फोरा। उम। बेलेगा गुबुना आलदा आलदा जायो जानालाय जोंहा बिदि जायो आरो माने। उम
नोंथाङाबो जोंबो जानाय लोंनायनि बागै आंनि फारसे सोंनो गोसो दंबा सोंजागोन नोंथां।
जानायनि बागैना अ। जेनेबा ओम सबायजों साम'जों जानो मोजां मोनगोन ना मोना नोंथाङा?
मोननायाथ' मोनो नोंथां। होमबाबो बांद्राय बिदि सबाय जों जानाय जाया।
अ माजों माजों जायो जेनेबा? साम'खौ नोंसा जाबाथाय।
ओरैनो ओ आङो बांसिन जेनबा माबा ओ खाला दालिजों जायो आरोना नोंथां।
अ नोंथाङा माबोरै जायो जेनेबा नोंसहा खाला दालिजों एसे फोरमायना होलायनाय आंनो।
गिबियावनो जेनेबा ओ सामुंथ' सायनानै सोमनानै सायनानै लाग्रोजोबखाबाय।
अ।
ओफ्राय ओ सार सारायाव जेनेबा थाव एसे होनानै खै एवफ्रामनानै मोजाङै एवग्राना लायो आरोना नोंथां।
उम उम।
ओमफ्राय ओ साम' एवफ्रामनायावनो जेनेबा ओ मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम फानलु बेफोरखौ देनानै होफाखायो आरोना।
अ ओ।
ओमफ्राय खायसे खायसेआ जोंब बिदि दालिफोर होबा सबायफोर होबा कुकाराव स्रा रुग्रोनानै होयो।
अ।
जोंहा बिदि खालामा जोंहा जो
ओ
ओ डा डाइरेक्ट होनानै जेनबा साम एवफ्रामनायावनो साम'खौ एवफ्रामखांबाथाय डाइरेक्ट बिदिनो दालि खौ होनानै दै होनानै खारै होना होयो आरोना नोंथाङां।
अ अ।
दालिफोरदोबो गोथाव जायो सबायजों बाराय जों जाबांनाय जाया। जायो गेजेर गेजेर।
अ अ।
सबायदो जानाय प्रसेसफोराबो बिदिनो सेम।
ओम।
खारै। खारै मैगंफोरनि ओ खारै मैगंफोरनि मादाव नोंथाङा मा। मा ओंख्रिखौ जेनबा जानो गोथावसिन मोनो?
खारैखौथ' आङो अनला खारैखौ गोथाव मोनो बेनिफ्राय ओमफ्राय आरो बिदिनो माबा गोजां बोथोरावथ' आरो लाफा खारै। जा जायोना जोंना बिदिनो लाफा खा खारै लाइ लाफा बिदिनो खुदाफोर मिसार बिदि मिक्सार खालामनानै। खारै संनायखौ गोथाव मोनो आङो नाजों।
औ।
अनलाखौबो मोजां मोनगोन आर ना नोंथाङा जानो?
मोनो नोंथां।
अ।
बाथाय बर'नि मोनसे बाखनायथाव ओंख्रि होननानै बुंजानांगौ होननांगोन।
ओ।
बांसिन ओरैनो जेनबा नोंथाङा अनलाखौ माजों जायो?
अनलाखौसो आं बांसिन माबाजों जायो। फारौ बेदर जायो बेनिफ्राय आरो दाउ बेदरजों जायो। बिदिनो बांसिन बेदरजों जानाय जायो नाफोरजों बारा जानाय जाया अनलाखौ।
ना नादो जाफेराखै नामा नोंथाङा?
नादो जाफेरबाय जाफेरनाया थेवबो बांसिन दाउफोरजों मोजां मोनो बेदरफोरजों गोथाव मोनो आरो।
अ अनलाखौ मोननै रोखोमनि जानो हायो जेनेबा खारैबो जाबाय जाबाय गोखैबो जाजायोना? थाइगिरफोर होनानै आरो जेनेबा औ औवा गोजानि आसार बिदि होनानै जाबाबो गोथाव जायो।
अ अ औवा गाजानि हासारखौ नोंथाङा बानायो नामा न'आव?
औ न'आव बानायो जोङो।
अ
औवा गाजाखौ दाना लाबोनानै औवा गाजाखौ दानना लाबोनानै मोजाङै जेनेबा सुरखिनानै ओ बयामाव बयामाव सोना दोनबानो हारसिंनो जेनेबा आसार जालाङो आरो ना नोंथां जेबो दस्रा होदेरलायनाङा।
ओ ओ ओरैनो बेसे मासजों जाजायो जाजानाय जायो जेनेबा बेया बयामाव सो
कासखौथ' सानाखै आं जिखुनु गोखै जानो गोबाव नांगौ आरो ना टाइम लायो।
अ
मास मोनसेफोर टाइम नांगौ जेनेबा गोखै जानो बेसेनो गोबाव जेसेनाव गोबाव दोनो एसेनाव जेनेबा गोखैसिन जायो आरोना मोजांसिन जायो जानो।
ओमफ्राय नोंथाङा माजों माजों जायो औवा मेवाय आसारखौ?
ओरैनो गोजा ओरैनो गोजाबो जाजायो नाजों जेनबा टाइमनि खालामनानै
औ
ओमफ्राय बिदिनो अनला अनलायावबो जायो अनला गोखै इदि होदेरनानै जायो
औ
अनला गोखै जाबाथाय आरो बांसिनानो नाबो जायो आरोना नोंथां
औ
नाजों मोजांसिन मोनो गोखैखौ
उम
नोंथाङा नाफामखौ जाफेरगोन ना जाफेराखै
जाफेरदों
हो
जाफेरबाय नोंथां
औ गोथाव मोनो ना मोना नोंथाङा
अ जानानैथ' गोथाव मोनो
उम
आंबोथ' बिराद गोथाव मोनो
ओ गोबाङानो जेनेबा मोनामो होननानै जानो नागिरा
ओं नाथाय मोनामनायनिबो बे मोनसे गावनि मोनामनाय सेनानो उम माबासो मोजांसो मोदोमनायसो मोनो आंथ'
औ बेखौनो मानसिफोरा आरो मोनामो होनना बुङो आरो मोदोमनायखौनो
उम उम
ओरैनो माबायदि टाइपनि जायो जेनबा नोंथाङा ओरैनो ओंख्रि टाइपनि ना ओरैनो बाथोन टाइपनि
आंथ' बाथोन टाइमनि एवनानैसो जायो नाफामखो बिदिनो थाव एसे होनानै पियास होनाय एवफ्रामबाय पियासखौनो सोरबाय पियास एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि माबा जिरा सामब्राम गुफुर बानलु बिदिनो देनायफोरफोरखो थावआवनो एवफ्रामग्रोना लाबाय लानानैसो नाफामखौ होबाय नाफामखौ होनानै असथि एवफ्रामनानै बेखौबो थुख्लिजोबनानै आरो एवफ्रामनानैसो दै होनानै गोदौनानै फोरान नाजायो जेनेबा बिदिनो ओम माबायो आरो फोरानजोबथारनानै जायो दैखौ फोरानजोबथारनानै एसे बाथोन बि दि खायसे खारैजोंबो जायो होनदो आं थ' खारैजों जाफेराखै नाफाम आं खारैजों संफेरनोबो मोनाखै
दे होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय
ओ
ओ नोंथां नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे दे आंबो नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों दे औ दे होनबा